ओ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो ओरैनो जिरायनानैसो दङ नोंथां
अ आङो नोंथांजों बर'फोरनि गोथै गारनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे।
अ बर'फोरा गोथै गारनो थाखाय गावबा गाव दाबफा-दाबफा गोथैसालि थाखायो आरो आरो गोथैसालि गोथैसालि गैयाब्लाबो बर'फ्रा गावबा गावनि हायावनो फबनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायसे खायसेबा थैखांनायनि उनाव गावखौनो गोथैया मा रोखोमै गारहैनांगौ बेखौ थोनखालाङो आरो थैनायनि आगोल आगोलावनो बिबदिनो बिब्दिनो गाव थोननाय बायदिनो गोथैया जेरैबायदि थिनदों बेबायदिनो लाङो आरो गोथैसालियाव फबहैनो थाखाय खायफानि बायदि ब्ला गोथैखौ- गोथैखौ दाउखा सिगुन सिलाफोरा जायोब्लाबो थैनाय मानसिया पापनिफ्राय बारग'यो होनना फोथायनायखौ गोथैसालियाव लांदाङै गारनानै फैयोमोन। गोदोनि दिनाव बेबायदि खालामोमोन आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिनि उनाव नाथाय मानिबा जाहोनाव साननैसोनि गेजेराव सिला सिगुनफोरा गोथैनाव बायाखैब्ला अब्ला बे मानसिया गोथां समाव मानिबा गेदेर सद बांसा लानाय फाब फाबनिगिरि एबा साथाम साथाम गोरजिया बिजामादै लाखिनानै फाब नांनायनि थाखाय बेबायदि जादों होननानै बर'फोरनियाव फोथायनाय दङ आरो
औ नोंथां औ
बेनि अनगायैबो गोथै सह'आ बाहागो मोनथामनि हा सिमायाव गोग्लैदोंबा गोथैखौ रावबो जिब-जुनारफोरा दाङा होननानैबो बुंनाय बाथ्रा दङ आरो बर'फोरनि गेजेराव बियो मानसिनि मानसि गोथैनि थाखायल' नङा गुबुन मोसौ, मैसो सैमाफोरनि सायावबो सियाल सिगुनफोरा बानानै बानानै थासेयावबो जानाय नुवाखैब्ला दोहोरोम फोथायसुला बर'फोरा गोथैखौ एसे बोथ्रोदनानै जाजोब होनानै गावखौनो फोन लानाय नुनो मोननाय जायो आरो। बर' कसारिफोरा गोथैखौ औवानि बैसाङाव। दैखांना गोथैसालियाव लांनायखौ जों नुनो मोनो। बैसां खानो थाखाय औवा-औवा दाननाय जायो आरो औवा सुबाखौ एबा बिनि आद्रा थानाय औवाफोरखौ सुवा जानाय होननानै साननाय जायो आरो। बर'फ्रा बे सु सुबानि औवाखौ गोथै बैसांनि अनगा गुबुन हाबायाव बाहायनाय जालिया होननानै साननानै लानाय जायो आरो बर'फोरा बैसां बैसांनि बानग्रा बाथिनि थाखाय मुबासो गोलाव सनै औवा दानना दानस' सनानै लानाय जायो आरो बानग्रा दाहामाव औवा होस'वा लासै थालिर बिफां ससे दानस'नानै बेखौ खावनै सिंखावनानै बाथि सायाव होस'नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आ रो
औ नोंथां औ
गोथैया गेदेर गोलाव एबा गेलिरब्रा मोनफा मोननै औवानि खामि होस'नायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव नाथाय थालिर बिफांखौ फिसा फिसा सिनखावनानै गोथै दिहुनगोन जायगा एबा हायावसो ओम होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ।
सिरिबा होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो होनजावब्ला सिरि सिनि होस'नाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
आथिखालाव गोथैखौ न'निफ्राय दिहुननायनि सिगां सिथ्लानि खोलाहा ओम खोलाहा हा गोथार दै गोथार लानानै आगसि आखाइजों ओ लिरगोननानै सां लिरसोनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो।
औ नोंथां औ औ।
बेनि उनाव बैसां खानायनि उनाव गोथै सहखौ सिथ्लानि बैसां एबा ओ संग्रायाव खोलाहा खरसा खालामनानै फुथुनानै दोनफैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय गोथैनि आंगो मानसिया दैजों हुगारस्रां बिलिरस्रां खालामनानै थाव फुना थाव आरो खानाइ खाननानै होनाय जायो आरो न'नि मानसि ग्रा गोथैखौ बेनि उनावहाय गोथैनो बेदर ओंखामफोरखौ आगसि आखाइजों दौनायनि फाव खालामो आरो फाख्रि बिलाइजों दै दौनायनि फाव खालामो आरो बयबो दै ओंखा ओंखाम दौखांनायनि उनाव फाव खालामखांनायनि उनाव फारि फारियै जि गुफुरखौ गुफुरजों गोथैखौ खोबनानै होयो आरो। बेट एबा राइदोंजों खायो आरो
औ नोंथा औ
गोथैखौ बेडजों खाख्रबोब्ला फैगौ जोनोमावलायनो मोज्लाय जानज्रि बायदि जायो होननानै बर' फ्रा फोथायनाय दङ' आरो बेनि उनाव नुजाफैनाय बयबो खेबफा खेबफा खुलुमस्राङो आरो गोथैखौ नायनो फैनायाबो बयबो खुलुम्रांनानै लाजोबो आरो बिनि उनावहाय बानग्रा बानग्रा साब्रैया मानस साब्रै मानसिफोरा आरो
औ
खुलुमनानै बैसांखौ दैखाङो आरो गोथैखौ बानलाङो आरो गोथैसालिसिम गोथै बानलांनायनि सिगां सिगां नार्जारि बंस'नि मानसि एबा बे गैयाब्ला बैसो जानाय सासे मानसिया औवा हासुुंआव औवा हासुं गंसेयाव गोबोर हा लागायना दै दैै सनानि आस्थाम दुब्रि बिजौ गुफां दुब्रि बिजौ गुथा थुलुसि दालाय लानानै आरो खुन्दुं आवा न'निफ्राय बोलांनानै गोथैसालिनि एसे जानगाराव जिरायबाय थायो आरो
औ नोंथां औ।
बानग्राफोरा गोथैसालिसिम सहैब्ला गोथै एबा न' बिगोमाया जाय जेरै हायो बे रोखोमै गोथैखौ उम फबो। सावो एबा लांदाङै गारबोनाय जायो आरो जेरैखि जाया मा थैनाय मानसिया हाबा जानाय सेंग्राब्ला बिनि खर'सायाव थालिर बिफां फुलि गाय फांसे गायनानै दोनबोनाय जायो आरो। बेबायदिनो गोथैखौ जोङो फबनाय जायो आरो। फबनाय एबा सावनाय जायो। दानिया आंनि रायलायनांगौआ जोबबायमोन नोंथां। नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो दं नामा?
औ दङ नोंथां नोंथांनि गोथै गारनाय एबा गोथै खौ माब्रै बर'फोरनि नेमजों गारो बेखौ नोंथाङा गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय साबायखर। हरबावबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो।
औ औ दा नोंथांजों आङो मोनसे ओ ओ जोङो बर'फोरा जाग्रा मोनसे थास' थास'नि थाखाय थास' बिनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो सानदों। नोंथां औ।
होनदो नोंथां।
औ औ औ थास'वाखौ जोङो जायो नोंथां। जोङो थास'खौ थास'वआखौ जोङो गासैबो थास'नि ओ बाहागोखौनो जों जानाय जायो। बेदर बेदरखौबो जों जायो बिनि आसिखौबो जों जायो। बिनि ओ बे माबाखौबो जोङो जायो देन्थाखौबो जों जानाय जायो। ओमफ्राय बिलाइखौबो जों जायो दा थास'आ थास'आ मोनसे मानग्रा हारि होननानै जोङो बेखौहाय जों मोनथियो आरो नोंथां नाथाय। अब्लाबोदि बिनो एसेबां गुन दङ बेखौहायसो आङो नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों माने आरो बिनि औ बिनि बिनि बिबारखौबो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। माने बुंनो थाङोब्ला थास' बिफांनि बे थास' लाइफांनि गासै बाहागोखौनो जोङो जाजोबो ओमफ्राय बिनि गासैबो अंग बाहागोफोरानो जोबोद ओ गोनांथि होननानै जोंनि बर'फोरा ओ फोथायसो गारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो थास'आबो थास' बिफां लाइफाङाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। बिदिनो ओ हाग्रानि थास'आ बिदि गोथां खौ गोथां गोथां रं बेरंनिखौ बुङो माबा गुफुर थास' होननानै बुङो बेखौहाय। बर'फ्रा ओमफ्राय बिदिनो ओ गो सोम रं बेरंनिखौ बुङो ओ थास' गोसोम होननानै बिदि बुङो आरो नोंथां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
आरो बेल' नङा माने न'आवबो ओ माखासे आबाद खालामनानै गायनाय थास'फोर दङ बेनो जेरै ओ आबर आबर थास' बिफां बेखौ बिसेसखि दा नै दैज्लां दाखालि गायबाय ओमफ्राय गायनानै बेखौ दा ओ आगष्ट सेप्तेम्बरावहाय जाहैसिगोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
दा औ दा बेबायदिनो आरोबाव दाखालिनो गायबाय बिदिनो ओ जोंनि ओरै माखासे ओनसोलफोराव बिनि नामाखौहाय मोखां मोखां गोबां थारुन होननानै थास' होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ दा थास'आ थास' आबादाबो बेबायदिनो ओ गोबांथार रां आरजिनायाव हेफाजाब होदों जोंनि ओ थाग्रा ओनसोलफ्राव ओमफ्राय जोंनि मानसिफोरखौ ओरा थास'नि आबाद थास' लाइफांनि आबाद बेफोरखौ बानायनानै बिनि बेदरफोरखौ फाननानै बिनि बिबारफोरखौ फाननानै ओ गोबांथार रां आरजिनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां
आरो थास'आबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै ओ दुदालि दुदालि थारुन थास' होननानै बुङो बेखौ ओ बेसे दाम गोसा बिनि बिसङाखौहाय बिदिनो ना गोरानफोरजों जानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बियो बेखौहाय आं जोंनि आ हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा बेखौ आ एसे दाम गोसा बेसेन गोसा थास' बिफां होननानै गनायनानै लानाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिनि बिनि ओ गासैबो ओ बाहागोफोरानो जाजाजोबो ओमफ्राय बेदराबो बेखौ जुदि ओंख्रि सङोबोला मिलौलायो बेबायदिनो गोथाव जोबोर गोथाव जानो ना गोरानफोरजों होननानै जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बुहुद फोथायो आरो
औ
ओ थास'आ ओरैबायदि जोंनि ओ मोनसे मानसि हारिफोरनि थाखाय नागारनो हाथावै मोनसे बियो जोंनि ओ ओंख्रि होननानै जोङो गनायनानै लानांसिगोन नोंथां। दा आरो बेबायदिनो थारुननि थास'नि गोबां आबाद खालामनानै गोबां रां आरजिनानै आ गोबां न'खर खुंनाय आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे गुबुन जायगाफोराव थारुननि आबाद मावनानै फाथायहरनाय बेफोरखौ दिनै जोङो नुबाय थानो मोननाय जादों आरो नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ दा जोङो थास'खौ माबायदि आबाद मावनांगौ बेखौहाय नोंथांनो ओरैनो गुसुमङै फोरमायनाय माने गिबियावनो हायाखौ जोबोर ब्रैयै ओमफ्राय गासै माबाफोरखौ हाग्रा बेफोरखौ खनखांनानै जोबोर साफा ओ मोजां ओ गोमोन हा बानायनानै बेखौहाय आलि बायदि ओ बोनानैहाय गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ दा आङो नोंथांनो बेखिनिखौनो ओ थास'नि ओ थास' लाइफांनि सोमोन्दै गुसुङैबाबो सावरायबाय। नोंथाङाखौ साबायखरबावदों मोजाङै दोरज' लानानै खोनासंनायनि थाखाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो थास'नि बाग ओमफ्राय आङो फोरमायनायनि थाखाय।
औ गोजोन्थों नोंथां होनबा ‌।
औ